औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
अ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनाय दं
आं फंसे खोथा सोंनो होननानैसो फैदोंमोन
औ
औ नोंथांआ आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन मानोना जोंनि
दैज्लां समावथ' बिदि माइनि आबादल' मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे खाथि खाला ओनसोलावबो जोंनि गामिफोरावबो गामि ओनसोलफोरावबो बिदिनो हा बोरि नालाय नोंथां सिजांनि दैजोंल' गायजायो मेसेंफोराव जोङो गायनो हाया माइखौ जे जोंङाव गोबां गायनो नुनो मोनो गासैबो लोब लोब बे फोारावसो जोङो बेस्थ'खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो माइ गायनो सम समबा जोंनो माइ गायनो
माइ गायनो नांगौबा जोंनो मा नांग्रोगौ खोथिया नांग्रोगौ नङा होनबा नोंथां
औ औ
खोथियाखौ जोङो बि बिदिनो माइजलिफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव बायना लायनाय जायो एबा न'फोरावबो जोङो थिना दोननायफोरखौ नुनो मोनो गोबां हाजों बिदिनो हाखौ हिसाब खालामनानै जोङो बिदिनो जोङो माइदिखौ सोमना दोननाय जायो हाखरनि फुख्रि एबा खाथि खालानि फुख्रिफोराव जोङो सोमनानै नुनो मोनो बिदिनो सानथाम सानब्रैसो जोङो खोब सोमना दोननानै बे दैयाव सोमना दोननानै जोङो बोखांना लामनाय जायो अब्ला बियो गाजा फिसा फिसा बेनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जोङो साया जायगाफोराव जोङो फेना दोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो लाइ बिलाइ खोबना दोननायखौ गाजा बेर सिनायखौ जों नुनो मोनो बेहाय जोंओ
दब्लायसे एबा दब्लनै बिदि हा लानानै जोङो बुरजाबा जोङो दब्लायनफोर हा लानानै मोजां एवग्लिनानै जोङो फोमोननानै फोना होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबानो बिथां जोङो एसे फेथो जोङो गोथौ हाफोराव जोङो गायनोबा जोङो एसे गोथौफोराव जोङो फोनानै बेखौ रोदा गोलाव गोलाव जाबा जोङो साबसिन जायो दहायाव जों गायनो थाखाय जोङो बोरियाव गायनो थाखाय जोङो बोरियावनो फोनायखौ जों बेखौ फोनानै जोङो दान मोनसेफोर जाद्रायाबाबो बेखौ नैजिबा सानफोरनि जोङो फुजानायखौ जों नुनो मोनो जोंओ फुनानै मुथा खामै खामै जाहाते बियो सपतासे समफोर थाङो बिनि गानाय जोङो सम जाथवाबाबो जोङो ओ बेखौ दै फोराव हाखरफोराव जोङो फुख्रिफोराव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। मुथा खालामनानै बेनि उनाव जोङो माइ गायनो समबा जोङो बिदिनो ओ टेक्टर एबा जोङो मोसौ मोसौफोरजों हालेवनाय नुयो मोसौ हालौवाजों ओ बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौजों बांसिन हालेवोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो मोसौजों हालौवनायखौ गोबां खम नुनो मोनबाय ओ दंबा बिदिनो नफा न'नै दंसै। ओ बिदिनो जोङो ओ बिगाब्रै बिगाबाबाबो बिदिनो जोङो गोबां ओ हाबाबो जोङो खानसेनो जोङो एवना लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ।
बिदिनो जोंनिया गायनाय समाव ओ आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ गोबां हाफोरखौ जोङो गोथां गोब्राब जोङो ओ थाब-थाबनो जोङो ओ जास्लाबाबो हाया जेनेबा मोनस्लाब बाबो जोङो थाब-थाबनो जोङो फोजोबनो नाजा नाजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां ओ गोदोनि दिनाथ' बिदिनो मोसौजों लासै-लासै दब्लायसे दब्लायनै बिदि एवनानै जोङो गोमोन मोनग्लि होनानै गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ टेक्टरजों गासै खेबसेनो एवनानै जोङो ओ रुवानि बिदि गायग्रा रुफोरखौ जोङो आइजोफोरखौ खौ लोब-लोब लाना फैनानै जोङो ओ रांनि गाहे खौ जों नुनो मोनो ओ बेखौ जोङो ओ सानसे साननैनि गेजेरावनो जोङो ओ गासैबो थाब-थाबजों फोजोबनो नाजानायानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो माइखौ खौ गायखांनानै जेब्ला एसे बिदिनो दाननै दानथामसो थानानै जोङो एसे सोमखोर-सोमखोर जानायखौ नुनो मोनो गसा बारायनो हमो। ओ बिनि उनाव जोङो से ओ गोबाव थानानै जोङो मोनैसो बिदिनो मोनसेसो थानानै जोङो ओ फिथाइ खिलिनायखौ नुनो मोनो ओ फिथाइ बिदिनो खिलिनानै जेब्ला जोंनिया मोनो ओ फिथाइ ओंखारनानै जोङो मोननायखौ नुनो मोनो बिदि ओ जोङो गोरान जानायखौ नुनो मोनो गोरान जालाङो अब्ला ओ जुदि थाब बेखौ हायाबा बियो ओ सिरि बेहायनो ओ सिरिलांनायखो खौ जोङो नुनो मोनो ओ हानो गाज्रि जायो मोनज्रिद्रायबा बिदि ओ होननाय जायो नोंथां ओ बिनिखायनो बेखौ हानानै ओ मुथा-मुथा जोङो हानाय जायो ओ ‌ दानियाथ' आइजोफोराबो हायो बिदिनो हौवाफोराबो हिनजावफोर बिदिनो जमा जमा जोङो खामला एबा हाजिर लानानै जोङो हानायखौ नुनो मोनो हानानै बिथांमोना न' लासै हौवासाफोरा बानना लाबो आरो हिन्जाव फिसाफोरा खर'आव रुजुना लाबनायखौ जों नुनो मोनो। ओ दानियाथ' गोबां दुब्लिफोरावबो जोङो फोथारफोराव दोननानै बिदि ट्रेक्टरजों जोङो नानायखौ नुनो मोनो जों खेबसेनो बिदि ओ माइखौ गोजा जोङो लाबोनखौ नुनो मोनो ओ जोंथ'ओ बिदिनो गोदोनि दिनाव ओ बिदि ट्रेक्टरफोरजों जों नानाय गैयामोन बिदिनो ओ- ओ बिदिनो हाल मोसौफोरजों जोङो ना न'आव एसे-एसे नानायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ दानि दिनाव नाथाय बिदिनो ओ गोनोआरि बि बिदिनो बिगियान जुग टेक्नलजि जुग नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो गासै ओ मासिंनि दारैनो गायनाय फुनायावबो दानि जुगाव जोङो मेचनफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो गायनायफोरावबो। ओं। बिदिनो जोङो माइखौ माइ आबाद मावो होनबा जोङो बिदिनो गावनि उदै उदैखौ जोङो सुफुंनो थाखाय। थाखाय बिदिनो न'खरखौ जोङो न'खरनि मानसिफोरखौनि उदैखौ जोंङो सुफुंनो थाखाय गायनाय जायो माइ आबादखौ बिदिनो जोङो न'नि नांगौनि बाराखौ जोङो फाननानै बिदिनो जोङो बर'फोरखौ जोङो फालांगि माइनि फालांगि गोबां दानि जुगाव खालामनाय नङा होनबा नोंथां गोबां जों रां आरजिनो हायो। दासान्दि बर'फोरा बिनि फालांगि खालामनानै जोबोर जौगालांगासिनो। बिदिनो न'खरफोरखौ खुंलांनो बिदिनो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बिदिनो सुंलांनो हागासिनो औ नोंथांमोननि जागा। बिदिनो माइ आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङाबो एसे बुंफोरथिना होनो हागोनना?
औ। हागोन नोंथां। आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंनि औ। जों बर' हारिया गुबैयै आबाद मावनानै जाग्रा होननानै जोङो। सिनाय बोजाखानाय नङा होनबा नोंथां
औ।
औ। औ गुबैयै बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा बा बर'फोरा आबाद मावनानै जिउ खुंबोदोंमोन होननानै मिथियो जों मिथिखागौ। औ
गोबां बर'नि गोदोनि आबै आबौमोना आबाद मावनानै न'आवनो आबाद मावनानै माइ गायनानै माइ हानानै बेजोंनो माइरं माइ बेफोर बायदि न'आवनो बेफोर बायदि जाबोदोंमोन आरो मिथिखागौ नोंथाङाथ' औ गासिखौबो बुंलांजोबखाबायानो बुंनाया थेवब्लाबो आं एसे फोरमायनानै होबावनोसै नोंथांसिम औ आबाद गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाया एसे एसे आलादा जायो। गोदो उम हायाव जोङो हालेवोब्ला जोङो मोसौजों मानसिया हा गोनां जायोमोन मोसौजों गिदिंफाबाय थानो गोनां जायोमोन नाथाय मुगायाव ओ ट्रेक्टर बा बेफोर बायदि‌ ओ बायदिसिना मेसिनजों जोङो माइ हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो मानसिया बेखौ जिरायनानै मेसिनखौ स्टार्ट खालामबानो जायो नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो आरो गोदो जोंनिया आबाद मावनाय बायदिसिना जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय दानि मुगायाव ओ ओ गोबां बेफोरबायदि बायदिसिना एम्फौनि बा माबानि माइनि फिथाइनि बिबारनि ओ बेफोर बायदि जोङो गोबां मुलि बा हासार होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो दानि मुगायाव माइ हानो थाखायबो गायनो थाखायबो ओ एवनो थाखायबो मेचिननि हेफाजाब ओ लाबोनाय बा मेसिननि हेफाजाब लानायखौ जों नुनो मोनदों। नुदों गोबां सुबुंआनो मेचिन बो बेफोर बायदि नि हेफाजाबखौ दानि जुगाव लायो। माइ मारोन नाहैैनो थाखायबो जों मेसेननि हेफाजाब लानाय जायो। एसे ओ सम एसे समा एसे फाराग जायो आरो गोदो एसे गोबाव लायो मोन बा देहानि एसे ओ गोबां खस्थ'नि गोनांथि जायोमोन नाथ गेदान मुगायाव समाबो एसे थाबनो जाहैयो आरो ओ मेसिनजों मेसिन बाहायनायनि जाहोनाव देहानिबो खस्थ'आ एसे खमियो आरो नों नंआ ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बेबायदिनो गथ'फोरा आबाद मावनायजोंल' नङा आबाद मावनायाथ' मावनायानो जेनेबा आबाद मावनानैबोथ' बेफोरबायदि जाबो हो आलि बादि आरो लोगोसेनो गावनि नांगौ बायदि मैगं थाइगं बेफोरखौबो जोङो बेफोरबो आबादावनो गोग्लैयो मैगं थाइगं गायनाय बा थारुन गायनाय बेफोरबायदि बेफोरबो मोनफा मोनफा आबाद आवनो गोग्लैयो बिदिनो जोंनि आबै आबौमोनहा ओम आबादनि अनगायैबो बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोबादिना आलु था मोनगोन बेबादिखौ गावसोरनो गावबा गाव‌ गावसिनि न'आवनो ओ बायनानै बेफोरबायदि ओ होम जाबोदोंमोन आरो नोंङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ आरो फोरमायनो लागा गोबांथ' दंबावोआनो नङा होमबा नोंथां दिनैथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो औ उराव उनाव रायलायबावनि सै नामा नोंथां औ औ गोजोनथों नोंथां औ औ दे ओमबा उम